नोंथां मा ओंख्रि जाखो
आलु जों फानथवसोमोन नोंथां
आदसा नोंथाङा दायो फ्रि दंना
फ्रि दं नोंथां
आदसा नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं नोंथांनिफ्राय नोंथांजों मोनसे थपिकस लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथां सावरायनो हागोन ना
सावरायनो हागोन नोंथां
आतसा थफिकआनो जाबाय जे जों गोजान गोजान जायगायाव थ्रेबेल बा बेरायहैनो थाखाय जों अबे अबे जायगाफ्राव जों बेरायनो हायो अबे अबे जायगाफ्रा मोजां आरो मा मा जों माल माथा फोर लानानै थांफानाङो जायो गोजान जों थ्रेभेल खालामबा जों राइडआव थांनोबा जों मा मा अबे अबे जायगायाव थांनो हायो जों बेफोरनि बागै सो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो आं नोंथांनिफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां।
अ।
बेे जों गोजान गोजानाव बेरायहैनोब्ला जे जों गावनि नांगौ बुस्थुफोरखौ। दे लाफानानै ओंखारलांखायो जेरै बिदिनो थोरसि लथाफोर गोजान गोजानाव थांनो थाखाय जाय बुस्थुआ जोंनि थाखाय जे जोंनि थाखाय हामजाथाव जागोन। बे बुथफोरखौ जों अबा बेरायनायफोराव लांनो हागोन जेरै थोरसि लथा। खुरैफोर बेफोरखौ जों संनाय खावनायाव बाहायनो हागोन जोङो गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोंनाव गोबां माल बुस्थुफोर थानांगोन। केम्पिं द फोर थानांगोन। आरो गारि मथरफोरबो गारि मथरफोरजों दावबायनो थाखाय जोंनाव रां रां रुफाबो थानांगोन आरो गारि गारिफोरजों थाङो गारिफोरजों थाङोब्ला आरो अबेबा समायना जायगाफोराव बेरायहैयोब्ला बैफोरनि बागै साफायनो थाखाय जों साफायनो थाखाय जों जोङो जों जोंनाव थानांगोन दिसिलारफोर थानांगोन मबाइलफोर मोजां थानांगोन। औ अब्ला जों बेरायनो थांनाय समावहाय बैफोर बेरायहैनाय सम बेरायहैनाय माबाफोरखौ जोङो गावनि मबाइलफोराव बा केमेराफोराव खेबनानै लानो हागोन आरो जोङो गोजान लामा हान्थिनो थाखाय सासे सानै सुबुंफोर गावनि थाखाय लाफानांगोन माबाफोर अबेबाफोर गाज्रि लामाफोर मोनोब्ला बैफोर लामाफोराव बैसोर सानै साथाम सुबुंफोरा गोबां हेफाज जाबगोन आरो गोजानफोर लामा हान्थिनो थाखाय जोंनाव गारि मथराबो थाथारनांगोन थानाङा नङा थाथारनांगोन आरो जे गारि मथरफोराव सोनो थाखाय जोंनाव अबाफोर लामा ससेफोराव थावजोबोब्ला थाव सोनो थाखाय बथल बा दुंग्राफोर लाफाखानांगोन आरो बैफोर गोजानफोराव बेरायहैयोब्ला गारि मथरफोराव थावफोरा फुल सोनानै लाखानांगौ आरो जोङो गोजान गोजान लामा हान्थियोब्ला जोंनि गारि मथरफोरा बबेजों गाज्रि बबेजों मोजां बेफोरखौ जों गास गु लाजोबनांगोन आरो गोजान गोजान लामा हान्थियोब्ला जोङो औ। गोजान गोजान लामा हान्थियोब्ला जोङो बिदिनो जाग्रा मुवाफोरबो लाफानांगौ जायो बिदिनो पाकेटनि मुवाफोर लाफानाया साबसिन जायो आरो बिदि गोजान गोजान लामाफोराव हान्थिनायाव ए जों जों गोजान गोजान लामा हान थियोब्ला मेगि पाकेटफोर मिथायाइ पाकेटफोर बेफोरखौ लाफानांगौ जायो जे बिदिनो थानाय बुस्थुफोरा जे फाननाय बुस्थुफोरा प्लासटिगआव सोयै बुस्थुफोरा जे लामा ससेयावनो सेवलाङो बेनि जों पाकेटनि बुस्तुफोर लानायानो साब सिन जायो आरो गोजान लामा हान्थियोब्ला जे जोङो सहैनायनि उनाव गोजान गोजान लामा हान्थिनानै सहैनायनि उनाव जे माल बुस थुफोरा मोजांङै थायो अब्ला गोजान गोजान लामा हान्थिनायाव जेबो हेंथा हेंसि होआ ए नोंथाङा बेनि बागै ससे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथां जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो गोजान गोजान जायगायाव बेरायहोयोब्ला जों ग्रुप राइड थाङोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो जोंनियाव फार्स्ट अफ अल बाइक एबा गारि थानांगोन आरो जों बेफोरबायदिनो गोबां जायगा थां